हेलौ औ औ खोनादों । नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा?
आङो दा आङो जिरायगासिनो ओरैनो दाथ' जेबो खामानि गैथआ ना।
औ औ
आ नोंलाय माख
दा ओ आंबो नै ओरैनोनो दंथयो दा । दा नोंथांनाव फन हन जाहोनानो जाहैबाय आंनिया दा दंफांनि बागै एसे नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ ओ दंफाङाथ मोनसे जोंनि जिउ ओ बुस्थु नङा होमबा? जेरै- दंफा नङाबानो जोङो अक्सिजेन औ अक्सिजेन मोना बेथ गिबियावनो फैयो ओ ओम दंफां लाइफाङा जोंनो सानदुं गोसायाव सायहा होयो आमफाय जिब जुनारनोबो साय हा होनाय जायो जायो ओ दंफाङा जोंनो फिथाइ सामथायाइ होयो बे फिथाइ सामथायाइखौ जोंङो जानो हायो औ जानानै जोंनि देहाफोरा मोजां जायो नङा होमबा ओ बिदिनो दंफांफोरखौ ओ दंफांफोरा जोंनो बन बोहोयो बनखौ जोङो ओ बेखौ हानानै फिसा फिसा खालामनानै ओंखामफोर संनाय जायो आरो बाहायनाय जायो आरो आरो जोंनि ओ जिउआव जेनेबा ओंखाम संनायल नङा गोबां खामानियाव बाहायनाय थाङो दंफाङा जेरै न' लुनायफोरावबो ओ बाथ थाम बिदि होनाय जायो नङा होमबा बिफांनिफ्राय जोंङो जेरै बिसिना चियार टेबोल बिदिबो
औ औ नंगौ।
नोंथाङा मा सानो दंफांनि बागै जोंनि जिउआव मा? ओ गोनांथि सानो।
दंफाङा जेरै दा नोंथाङानो बुंखाजोब्बाय बुंनांगौखौनो। ओ जेरै जोंनो दा अक्सिजेन मोनाबानो जों थांनानै थानो हाया बे माबायाव ओ बे मेन खा फासावनो। ओमफाय ओ दाथ दंफाङा जोंनो बुहुद जोंनि खामानियाव नांगौ जों दा थाबाय थानाय बे नांगौआव जोंनो ओ दंफाङानो बुहुद जोंनि थाखाय ओ मदद खालामना होयो। ओमफ्राय दा आं नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंबावनो मोनसे सोंथि सोंबावनो सानदों
औ दे
बेनो जाबाय ओ दाथ जोंनि मानसिफोरा दंफांखौ दानो बिरादनो ओमफ्राय दा बेनि सायाव मा बुंनो सानदो
ओ आं सानोखि दंफांखौ जोंनो नांगौ जायो जिउआव बेनिखायनो माब्लाबा समाव दानफायनाय जायो खिन्थु फांसे दंफां गा दानफै बा नोङो फांब्रै फांबा गायफिननांगोन आरो नङा होमबा बे फांसे दफांआथ बिराद गिदिर जायो नालाय बे फांसेनिफ्रायनो बिराद जोंनो अ अक्सिजेन मोनो बिदिनो साया होनाय जायो नालाय बेनिखायनो फांसेनि बदला फांब्रै फांबा गायबा हामगौ आरो बे गायनायाबो देरनायाव लेगि गोबां सम नांगौ नङा होमबा।
औ नोंगौ।
ओ नोङो दंफां दानोबा नोङो दंफांखौबो गायफिननांगोन नों जु दि दंफांखौ दाननानै गायाबासो खहा जांगोन जोंनि ओ जोंनि बुहुमाव नङा होमबा? दंफाङाथ बिराद गोनांसिन था दं दंफां नङाबानो अक्सिजेन मोना दंफां लाइफां गैयाबानो अखाबो फैनो नागिरा। नङा होमबा स जोंनि बुहुमखौ ओ-ओ थाब फोथां ना लाखिनो एबा जिबि लाखिनो थाखाय ओ दंफाङा जोबोद गोनांथि जिउआव।जे दं फांनिफ्रायनो गोदो गोधायथ जेनेबा गोदो गोदायनि मानसिफोरा ओ सिगांहाय बिदिनो न' मोजां गैयि एबा आबाद मावनो रोङि बेफोराव ओ बिफांनि फिथाइ सामथाइफोरखौनो ओ जाना थादोंमोन नङा होमबा बेफोरावनो नफोर मोजां गैयियाव बेयावनो सायहा लानानै बेयावनो थादोंमोन नोंङा होमबा ।
औ -औ
औ बिदिनो ओ खायसे खायसे बिदिनो दंफां दं जेरै ओ ओ जेरै गिसिबफोर बानाय जायो नङा होमबा ।
औ-औ
जेनबा औवाफोरखौबोथ जोङो औवाफोर खौ न बानायनो हायो बिदिनो ओ जेरै खबाइ जेखाइ बेफोरबो बानायनो हायो। जेनेबा औवायाबोथ जे जेनेबा दंफां नङा होमबा।
औ- औ नंगौ।
औ नोंथाङा मा सानो जेनेबा दंफांखौ जोङो ओ दानफायनांगौना नाङा जेनेबा दानफायबा मा ओ खालामनांगौ जेनेबा एसे फोरमायना होसाय।
औ दा नोंथाङा सोंनाय बायदिब्ला ओ जे दंफांखौ जों मानसि फोरा दानफायो बे दानफायनायावथ' ओ बुहुद खायसे मानसियानो गायफिना लासेैनो दोनोना? बे जोंनिनो गोरोन्थि आरो मानो होनबा नोंनो बेयाव थांनानै थानांगौनि थाखाय नोंनो बुहुद दंफांनि गोनांथि जाखायोखा ओंखायनो नों गावनो गाव गावनो मोजां खालामनानै लानांगोन आरो। गावनि जायगाखौ बेनो ओमफाय दा नोंथांनाथ' बुंदोंमोन औवाजों जोङो बुहुत बुस्थु बानायनो हायो? दा औवा जों थायो ओ जेखाइ खबाइनि अनगा आरो मा मा बानायनो हाबावो नोंथाङा? खोन्थानो हागोन ना
जेरै आं बुंदोंमोनखि औवाजों जोङो जेखाइ खबाइ बानायनो हाबाय ओमफ्राय जे खाय खबाइल नङा जेरै ओ सानद्रै दाला ओमफ्राय सान्देंगा बेफोरखौ बानायनो हा हायो आरो गो बां मुवा बेसाद बानानो हाबावो। जेरै
औ
गिसिबबो बानायो जोङो ओ मैगं थाइगं ओ गायनाय थिलिनि बेराबो होनो हायो। नों नुआ आंथ बुंखादोंमोन ना औवाजों माने नबो नबो बानायनो हायो ननि खुन था एबा न'नि बे रा ओ ननि जेरै ओ हिन्जाव आइजोफोर दानाय साल खुन्था। हि दानाय साल खुन्था। औ बिदिनो जांख्लाफोरबो बानायनो हायो।
औ
ओ गोबां बिदिनो बानायनो हायो बे बेथ औवानिल जाबाय औवाल नङा गासिबो दंफांफोरजोंनो गोबां बेसादफोर बानायनो हायो जोङो फिसा गेदेर।
औ।
औ औ आं
दा नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंबावनोसै आङो।
औ दे।
खो ओ दाथ' जों ओ बे दंफांनि बे दंफांफोराव मा मा दंफांफोरा फिथाइ होयो जोंनो जोंनो जों मानसिनो जानो थाखाय बेखौ खोन्थानो हागोन नामा?
औ औ जेरै ओ गोबां रोखोमनि दंफां दं। बिदिनो खायसे खायसे दंफाङा जेनेबा जों जानो हानाय फिथाइ होयो खायसे खायसेया फिथाइ होब्लाबो जों बेखौ जानो जानो हाया खायसे खायसेखौ नङा होमबा जेरै जानो हानाय दं दफांफोरनि फिथाइफोरा जाहैबाय दाथ दैज्लां नालाय दैज्लाङाव जेरै थाइजौ लिसु दु खान्थाल बेफोरखौ मोननो थाङो जेरैजाम जे औ आम। ओमफ्राय जेनेबा ओ थालिरफोरखौथ जों अराय मा? मोनबाय थाखायो नङा होमबा हाय ओ सुमफ्राम मोनो ओ सुमफ्राम मोनो नो ओ आङो गयखौबो फिथायाव लानोसैदां गयखौबो जोङो मोनो बोसोराव खेबसे दे नोङा होमबा ओ ओ ओमफफ्राय ओ आं नोंनाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदों जेनेबा दंफाङथ गोबां रोखोमनि दङ ओमफ्राय आं जेरै बुंदोंमोनखि जोङो फिथाइ मोनो दंफांनिफ्राय होननानै बिदिनो नोंथाङा मिथिगौ नामा जेनेबा बा मा दंफांफोरा जेनेबा मा दं बिफांनिफ्राय जोङो माने बिबारखौल' जानो हायो खिन्थु इनि फिथाइखौ जाया जोङो।
औ दा नोंथांनि सोंनाय मथेब्ला आंबो बेनि बागैथ मिथिया माखौ दा गोसो गैया आरो नोंथाङा नों मिन्थियोबा
औ औ आं माने मोनसे मोननै रोंगौ आरो। रो नों नोंथाङा मिथिया नालाय आं नोंथांनो फोरमायथिना होनोसै जेरै ओ सि खेवालि बिबार दं नङा होमबा। जों सेवालि बिबारखौ जायो। औ बे खारं बिबार दं खारं बिबारफोरखौ ओ जानाय जायो आरो। ओ आंङो जेरै खारं बिबारफोरखौ बांसिन खारै होननानै संना जायो। अमा बेदरफोरदो संबा मोजांसिन जायो आरो खारं बिबार खौ मानोना ओ गोबां मानसियानो बेखौ गोखा बि बिबार होननानै बांसिनानो फसाया। औ जेरै मुदुमफुलनि बिबारखौबो जों जानो हायो। नङा होमबा ओमफाय ओ अ मोख-मोखोना जोंनि जोंनि जायगायाव माने मो खोना होनो आरो बे मानो आरो बिनि बिलाइया बिनि बिबारखौ जायो आरो। औ गोबाङानो बेलेग बेलेगनि होनो। औ
दा नोंथाङाथ औ औ
दा दैज्लाङाव जेनेबा मेथुखा बिबारफोरखौबो जानो हायो।
औ औ
औ
दा नोंथाङाथ बुंदोंमोन आंखौ ओरैसो मा होनो
उम
फिथाइखौ जानो हाया बिबारखौल जानो हायो होन्दोंमोन ना नोंथाङा।
औ
ओमफाय बे सेवालि बिफां आरो खार ओ खारं बि बिफां बेफोरावथ फिथाइ थायो नामा नोंथां?
औ थायो। थ
अ आङो
बिबार होखायो बिबारनि उनावसो नोंथाङा नुवाखै जानो हागौ नाथाय जेरै सेवालि बिबार एबा खा आं बिबारा होनदोंमोन बिफोरो ओ सिगाङावनो आगोलावनो बिबार होग्रोयो औ बिनि उनाव बिबा सिरि लाङो उनाव फिथाइ थायो फिथाइ थायो आरो फिथाइ लायो। ओ माने बेयो जागानि खोथासै गोबां जायागायावनो रजआबो नालाय।
औ औ।
औ। नोंथांजों रायलायना जोबोद मोज मोजां मोनबाय आंङो मोनथियिखौ आंङो नोंनिफ्राय मोनथिना मोनबाय ओमफ्राय नोंबो जेरै होन दोंमोन ना आंङो बिबारखौ मिथिया होननानै नोंबो आंनिफ्राय मिथिना मोनबाय।
औ औ।
गोजोननाय मोनबाय
जोबोद गोजोननाय मोनबाय आंबो नोंथांजों रायज्लाय नानै दे होमबा नोंथां औ औ।